खोनादोंना? औ मानि सायाव आयदानि सायाव रायलायनो दा?
नों मानि सायाव रायजलायनो बेखौनो रायलायनो हागोन दे।
दे बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दैनो रायजलायनोसै ना हारिमुनि सोमोन्दैनो?
औ दे।
औ औ दा नोंसोर नोंसोरनिथिं बैसागु फोरबो बा जोंनि ओ बैसागुआ बोरै सोलियो
जोंनिथिंथ' बैसागो औ औ जोंनिथिंथ' बैसागुआ माने बिदिनो बैसागु समाव न'खर न'खर ओ न'खर न'खर हाबनानै एसे जुमाय लोंनाय बायदिसिना बेदर जानाय बिदिनो जायो आरो गामिफोराव फांसन जायो।
औ।
गामिनि रायजोनि गोजा फांसन जायो आरो मोनसे। बेवहाय बय बो गामिनि सुबुंफोरा बाहागो लायो
उम।
आरो संक्रान्तियाव मोसौ थुखैयो।
औ।
बि दिनो सोरबा दामग्रा लानानै दामनानै मोसायो न'खर न'खर आरो सोरबा बिदिनो खाम सिफुं लानानैबो आखाइजों दामनानै मोसायो आरो।
मोजाङानो खोनानो मोनदों। ओ बिदिब्ला जोंना आ बैसागु होनब्ला जोंना बोसोराव जोंना खनथाम बैसागु फैया फैयोमोन नङा होमबासै?
औ।
जोंना बैसागुआ जाहैबाय गिबि बैसागुआ रंजालि बैसागु आरो नैथिया जाहैबाय ओ मागो बैसागो ओ बेबायदिनो जोंना आब ओ रंजालि बैसागुखौ जोङो आ सैथ दाननि लासाव जोङो बरायनानै बैसागु बरायनानै से आ थारिखआव जोंनिया आ गामियाव बा गो गावबा गावनि गामियाव फुजा होनायजों लोगोसे, ओ गेदेर गोलावखौ मान बाउनाय औ सिउ खुलुमनायजों मान बावनाय मान आजावनाय बेफोरबायदि थाबाय लोगोसेनो आ नै ओ सिथ नै दि आ सेकेण्ड दे निफ्राय जोंनिया सेकेण्ड थार्द फर्थहालागै सानथामहालागै बैसागुखौ मागिनाय जाबाय बेयाव जोंनि दोरोङारि दामनाय देनाय आ आगजुफोरजों गावनि बर'नि माहारियारि गाननाय जोमनाय आर'नाइ गस्ला आर'नाइ ओ दख'ना जोमग्रा बायदिसिना जों लानानै बैसागुवाव मागिबाय, थिग उम बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव सोलिनायाव ओ थ' खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि जिब बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय बेजोंनो ओ बैसागु बोथोरखौ रंजायो। खिन्थु गोबां जायगा ओनसोलफोराव नुनो मोनदों जे ओ जोंनि जि बर'नि दोरोङारि दामनाय दिनै बेफोरखौ दोननानै गुबुन गुबुन जायगा ओन सोलफोरावहाय माखासे ओ मडार्न जुगनि दामजु लानानै बक्सफोर बा बायदिसिना ओ मडार्न दामनाय खौ लानानै दामो बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो?
आङो फोरमायनो बेखौनो फोरमायनो सानोदि आंनिबाथ' बेफोर मडार्न जुगनि दामग्रा देग्राखौ एबा गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै मोसानो नाङा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आ आखाइजों दामग्रा बर'नि दामग्रा आगजुखौ लानानै एबा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दख'ना बिदन आर'नाइ आर'नाइ साद्रि हौवाफोराबो आर'नाइ गस्ला गामसा गानना नै मोस। मोसायोबा मोजांसिन जायो आरो।
मानोन जोंनि जि बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोनानै थानाय जोंनि आर'नाइ गा ओ फालि आर'नाइ फास्रा आर' दख'ना बायदिफोरजों ओ जोंनि बर' आइजो माहारि बा जोंनि आर'नाइ गस्लाजों हौवा माहारिया ओरैनो समायना। हाद बेयाव जों गुबुन हारिनिखौ बा गुबुननिखौ जों फल' खालामनानै लाब गैयालासिनो जों गावनियानो जोंनियानो बेरखांखायो लोगोसे जों जोंनिजोंनो दामनानै जों जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ आरो लोगोसे जों माखासे दामजुफोराबो गोमालांनो हमबाय। गोदो जि आ बायदि दामोमोन ओ दामजु दामनाय दामग्रा दामजुफोर दंमोन बैफोर दामजुफोरा गोमालांनो हमबाय अ अब्लाबो खिसुमान नामखौथ' जों मिथिबावलिया दा मोखाङाव लाबोफिननो नागिरबावदों गंगोना। गंगोना खौ ओ जों गोबां सम दोन्थ'नानै दोनबायमोन गुबुन हारियासो थाबैनो बेखौ बोखांनानै गावसोरनि होननानै लानो नागिरदोंमोन दा गंगोनानि सायाव आरो माखासे गोमानानै थाबावनाय दामजुफोरखौ नोंथाङा मिथियो नामा
गोमानानै थानाय आं दामजुफोरखौ बारा मिथिजोबा नोंथां
मिथियाना अ बे आंबो मिथि मिथिया बेखायनो नोंथांखौ मिथिगोन खोमा होननानै सोंनाय जादोंमोन जेबो नङा अबयसे जोंना अब्लाबो ओ जोंना दा दामजु हिसाबै जोंना मा दङ खाम खाम सिफुं सेरजा आरो लोगोसे खोना
औ
आरो मा थाबावगोन ब माखासे जाबस्रिं आरो लोगोसे से हारमुनियाम बेफोरो मदार्न क्लासिकेलाव गोलैहयो अब्लाबो जोंनि हारिमुवावथ' बियो बारा गोलैया औ बेबायदिनो दा नोंसोरनि बे बैसागुआवबोथ' बेफोर मरदानखौ लानानै बैसागुखौ रंजायो ना ओ बे जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायजों रंजायो
जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायजोंबो रंजायो आरो मरदानखौबो लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनगासिन
खाथि ला बेफोर मदार्नाआ एसे फल' जाबाव ट्रेन्दिंआव सोलिबोगासिनो दं आरो औ बेखायनो हायोबा जों गासैबो बेनि थाखायनो जों बै मदार्नखौ फल' खालामालासिनो जोंनि जि गोदोनिफ्रायो आबै आबौ आज मोननिफ्राय सोलिबोनाय बैखौनो जों सोलिहोबाय थानांगौ आरो इयुन समावबो जों बेफोरबायदिनो फोथांना लाखिनांगौ जोंना बैसागु बोथोराव जोंनि ओनसोलाव जों बुंनाय बायदि नुयो जे जोंनियाव बैसागुखौ बरायनाय मोनसे नेमखान्थि थायो आरो बेनि उनावहाय मोसुद थुखैनाय मोसौ थुखैनायनि उनाव सानथामनि हाबाफारि जोङो बे बा सानथामनि हाबाफारि लायो बेयाव जोङो माखासे न'खरफोरखौ फोजोबनानै जोंहा ब्रैथि बा बाथि दिनालावहालागै मोनसे सम लानानै लाव लावखार ओंखाम जानाय जायो लावखार थिग बेबायदिनो लाव फोर ओंखाम जाखांनानै जोंनिया बैसागुखौ आरो बिदाय होबावनाय मोनसे हाबाफारि लाबावो मोनसे एसे गेदेरैनो गोबां गोबां गामिफोरखौ लानानै मोनसे थायो बेखौ लानानै जोंना बैसागुखौ बिदाय होनाय मोनसे हाबाफारि खालामो बेयावनो जोंना बैसागुआ जोबनानै थाङा खिन्थु जोंना बेनि उनाव फैबावो काति गासा फोरबो बैसागु फोरबोआनो बे बो जोंनि बर'नि नैथि बैसागु फोरबो बेखौ जोङो होनबाय कातिक फोरबो होननानै बैसागु फोरबो बेयाव जोंनिया मा खालामगोन गावनि बाउण्डारियाव बा गावनि न' बाङाव आलारि बाथि गासैबो साखेट फोजोंनानै लोगोसे माइ फोथार दुब्लि फोथाराव आलारि बाथि फोजोङो फोजोंनानै बेयाव ओ लो समान होन सिबिनानै बेफोरबायदि खालामो आरो लोगोसे मागोआव थ' जोंना बेलागुर सावनाय थामथि जि बैसागु बेयाव जोंना बेलागुर सावनाय बेलागुर सावनानै फिथा सौराइ बायदिसिना जालायनाय बेफोरो हाबा फारिया जोंनाव सोलिबोबाय दं दा नोंथांमोनथिं बे मोनथाम बैसागु फोरबोखौ फालिजोबो ना फालिजोबा
जोंनिथिंबो बे गासिबो मोनथाम फोरबोखौबो फालिजोबो
औ
ओमफ्राय माने एसे डिफारेन्स आरो जोंना लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव बैसागु थाबावा आरो
औ लावखार लावखार ओंखाम जाखो
औ लावखार ओंखाम जाखांबाथाय जोब बाय आरो जेबो बैसागु फालिला कारति गासाखौ फालियो औ खाथि गासाखौ नोंसोरनि थिंजायनि बायदियानो फालियो औ
बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो होनबा बेखौ माने ओरैनो बैसागु बायदि फालिनाय जाया बेखौ मोनसे ओरैनो ओनसोल हिसाबाव लानानै बैयाव जोंनि जि बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय बेनि रोंगौथिखौनाय नायनो बा बेसेबां ओनसोलाव बेसेबां जौगानाय दं बा बेसेबां ओनसोलाव दासिबांबो जोंनि बर'नि माहारियारि दामनाय देनायखौ फल' खालामो बा दामनो रोंगौ बैखौ सिनाय नायनो थाखाय बै हाबाफारि लानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बेयाव बादायलायनाय जागोन खामनि दामनाय सिफुंनि गासिबो बायदिसि जोंनि दोरोङारि जि बर'नि माहारियारि दामनाय दं बेफोरखौ लानानै दामनाय मोनसे हाबाफारि लायो बेयाव माने ओ सोर बेसेबां बबे जायगायाव रोंगौथि दं बेसेबां जोंनि दामनाय देनाया जौगानानै दं बेफोरखौ नोजोर होनानै बेफोर हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो बैसाग बिदाय फोरबो हिसाब हिसाबै बेयाव जोंना मोसा मोसानायबो लासिगोन मोसानायावबो बादायलायनाय जागोन बबेयाव बेसेबां मोसागिरि दं बेसेबां रोंगौथि फुरथि दं बेफोरखौ नायहो। बिनि थाखाय बैसागु बिदाय फोरबोखौ लानाय जायो आरो। बाखि बिदिनो डायरेक बैसागु फोरबो हिसाबैथ' बेखौ मानिया अब्लाबो बिदाय फोरबो आरो मोनसे। ओनसोल हिसाबाव लानानै थिग बेबायदिनो ओ बेयाव जों रोंगौथिखौ मिथिनानै गोबां हाबाफारि लानानै बैसागुखौ जों रंजा बाजायो बेफोरबायदि हेगार हरो आरो जोंनियावहाय।
औ औ जोंनिथिंबो मोसौ मोसानायफोरखौ बादायलायनाय होयो। होमबाबो बे दामनायफोरखौ बादायलायनाय होनाय जाया आरो।
औ
मोजाङानो खोनानो मोनदों मोजां मोनदों आरो लोगोसे ओ मागो बैसागो मागो बैसागोआव ओ गोबां रोखोमनि ओ जोंना जामुं जानाय थायो फिथा बायदिफोरा दा नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि जानाय थायो आरो मागो समावहाय
मागो समावथ' जोंनिथिं फिथा फिथा लावदुम आरो सिबिंनि फिथा थावनि फिथा
औ
आरो सौराइ
औ
बिदिनो बिदिखौनो जायो आरो बर'फोरा आरो हारसाफोराथ' आं बिसिनि नामखौ बुंजोबनो हानाय नङा
औ गुबुननिखौ नांलाया जों जोंनियानो जाहैसिगोन आरो जोंनिया थासिगोन ओ मिथिनाय बायदिबा जोंनिया ओ फिथा ओ एन्थाब मोनसे थासिगोन गुबुन जायगायाव गुबुन नामबो बुंनो हानाय ओमफाय थावनि सावनाय जायगायाव थावनि फिथा सिथाव होनगोन औ आरो मोनसेया जाहैबाय हार हारमा लावदुम बायदि बायदि रोखोमनि ओ थिख्लि फिथा बहुत नुनो रोखोमनि नाम होननाय जायो बेफोरबायदि आरो अब्लाबो लायरायबावनोथ' सानदोंमोन दा जोंना नोंथां समाबा जानानै फैबाय बेनिखायनो दोन्थ'लायनोसै खोमा सानदों आरो इयुन समफोराव लोगो मोनफिनलायगोन नोंथांजों सावरायनो मोनना नै गोजोननाय मोनबाय।
दे आंबो गोजोननाय थाबाय ओम